हेलौ औ औ खोनादों ना हेल' औ औ अब्ला जों डाइरेक्ट सावरायखांनोसै न'
औ दे
खोनादों औ दा ओ आबादनि सायाव सावरायनोसै
औ
औ दा आबाद होनोब्ला जों आबादखौथ' जोंबो मावखायो नङा ओमबा औ बेखौ बेनि सायाव जों मा मा आबाद मावो गो
सावराय जागोन नोंथां हेलौ मोजां खोनाफैयासै नोंथां देलाय बुंलाय नोंथां